हेल
हेल' हेल'
हेलौ खोनायाखै अ दासो खोनादों
ए
दासो खोनादों
हा
दा मानिबा प्रब्लेम माने फैयाखै
खोनाबाय दायो खोनाबाय
औ उन्दुनानै दसे बिदिनो रेस्ट लानानै दङ बिसिनायावहाय गोलांबाय
आं खोथिया फुनानै मेंनाय मोनदों
देहाखौ
ए माबोना दिनैलाय
हानाया बिदिनो बांद्राय हायाखै सानसेयाव साथि आखा
ए बुरजायानो हा दोंना होनोमबालाय लोगोफोर दंमोन नामा
गैया रावबो गैया हारसिंसो फुदों
ओमफ्रायो नोंसिनिथिं जायहा दैबानाफोर जायोना जाया
दैबानाया जोंनिथिं जायगा लायै जायगा जायो ओमफ्रायाय न बिथिं जोंनि बे आं दा जाय जायगायाव दङना बे जायगाथि जाया माने हाया एसे
ओमफ्राय जोंथिंजाय जाया ओमफ्राय बेलेग गिदिर गिदिर दैबाना न'फोरावनो हाबलायनाय बिदि जायो आरो जोंनिथि बे ओमफफ्राय जोंनि बे आं जे जायगायाव दं बे जायगायाव जाया दैबाना जाया खाथि खाला जायो आरो
होमबा नोंसिनियाव दैनि जेबो उसुबिदा गैया आरोना
ओहो जोंनियाव दैनि जेबबो उसुबिदा जाया नोंसिनिथि जायो नामा
थानो हालायिथ' जाथ'वाखै जानाया बिदिनो एसे एनै खर'आव हाबाथाय
जानाया एसे एनै जायो जानाया होनबाबो बिदि थानो हालायि मानो हालायै जाया आरो
आव दाउ अमा हांसो बोरमा दङ ना ओमफ्राय बेयावहाय मा बायदि जायो बे दैबाना जानाय समावहाय माबायदि उसुबिदा जायो
उसुबिदाया बिदिनो माब्लाबा समाव बिसोरखो गोजौ जायगा नायनानै दोननांगौ जाहैयो
उम
बिदिनो मोजां जायगाफोराव नायनानै बोरि जायगाफ्राव दोनथ'नांगौ जाहैयो आरो
ओमफ्राय बिसिनि आदार जानाया जेबो उसुबिदा जाया आदारखौ बिसोरो गोसो बायदि नांगौ बायदि मोनबोयो नामा
बिदि जेनेबा नों मोसौफोरनो माखासे जिगाब बायदिसिना दोनखानाय थायो बेफोरखोनो होयो एसे एनै गांसो गोथां दानलाबायनानै होयो आरो ओरै बोरमाफोरनो होनोबा ओ इदिनो बिसोरबो माखासे बहुद बिलाइफोरखोनो फ्राय जाखायो नालाय बिसोरनोबो बिदिनो गांसो गोमाफोर बिलाइ दंफां दालाइ बायदिसिना माबा हनानै बुथुमनानै बिसोरनो ओ होनाय जायो आरो माने
बिराद गिदिर गिदिर फख्रि दङ ओमफ्राय ना हगारना दोनो ओमफ्राय बेयाव
उम
माब्लाबा समाव खनसेनो जेनेबा ओरै ओ जोंनि साहाथिं खर'थिं बिराद अखा हायो हरजों हर मालाबा मोनथिस्लाबै फुख्रिफोरा इदिनो लोमसावलाबायनानै ओ माखासे ओ ना। फिसिनानै दोननाय ना। फिसिना दोननाय नाफोरा इदिनो।
खोनायासै आंङो।
आं खोनादों। आं खोनागासिनो। आं खोनागासिनो।
मा जाखो?
आं-आं खोनादों।
आं खोनादों। हेलौ!
हेलौ!
आं खोनागासिनो। आं खोनागासिनो।
आं खोनाबाय थादों।
ओं।
उम।
आं सोंदोंमोन।
दे बुंलाय।
फुख्रिनि नों बिदिंथ' बिराद फुख्रि दं नालाय ओमफाय माने। बे फख्रियाव बिराद ना हेगारनाय नुयो ओमफाय। दैबाना गिदिर देरबा बे फुख्रिनि नाया गलां‌ माबोरै लाखिनो हायो?
इदिनो। सम लायै सम बिदिनो माला-माला दैया हुर-हुर। देरबोगोन बेखौ मोनथिस्लाबा जायो माने। ओमफ्रायो बिदिनो सोरनिबा-सोरनिबा। फुख्रिफोरा लोमनानै। इदिनो नाफोरा ओंखारलाङो बेफोरखौ जों बांद्राय। मोन ओ रैखा खालामनो हाया आरो माने। बे गलांबाय-गलांबाय आरो बियो। एखे बारा माबानो हाया जाहैयो।
मालाबा समाव।
ओ।
बिराद जुब-जुब हानानै होयोना बे समावथ'। जेबो रायस्लाबनो हाया जायो खोमा ना?
औ बिदि जायो आरो माने।
नाया जोंनियाव इदिनो। जानो थाखाय एसे-एनै फिसिनाय जायो। इफोरखोनो जोङो ओ मेसें समावहाय। जेेला नाया गिदिर मेजेम जायो। बे से मावहाय जोङो ना माने न'नि। फुख्रिनिफ्रायनो जोङो बोखांनानै जानाय जायो आरो
उम नोंसिनिथिंबो बायनानै जानाया खम आरोना नाफोरखौ
ओ बायना जानायफ्रा एसे खम जायो मेसेंआवहाय नआवनो बयनावबो फख्रि दोनखायो नालाय बेफोरावनो फिसिनानै ननि फ्रायनो जानाय जायो आरो
उम
नोंसिनियावहाय गैया नामा?
जिंथिजाय गैया बिराद खम ए मालाबा थांगोन बेरायहैगोन नोंसिनि फख्रिनि नाखो जागोन
ओं
फैनो हागोन दे
मा ओंख्रि संगासिनो नोंसा दा?
ओंख्रिखो आङो संनाय जाथवाखै दे संनांगौसो
ए
संनांगौसो आङो
ओमफ्राय नखरनि खबरफ्रा मारै
नखरनि खबरफ्रा बिदिनो दायो बर्थमान रावबो जेबो उसुबिदाया गोैलायथवाखै मोजाङैनो दङ
लोम जानाय सामान जेबो गैथवा होननानै बुंजायो
खैथा समाव जानो जायो नोंसा ओंखामफोरखौ ओं जोंहा संखांबाय ओमफ्राय दा जानांगौलसै
बिदिनो साराय आठथा नयथा इदिसो टाइमफ्राव जानाय जायो आरो
ओ दे जानायनि लायो जोंहा
औ अ
होमबा दोनथनोसै खोमा?